ओ माबाफोर खोनादों नोंथां
नोंथाङा फ्रि नामा?
ओं फे दङलै नोंथां
ए फ्रिबा मोनसे ट्रफिख लानानै फैदों बैसागुनि ट्रफिख नोंथाङा सावरायनो हागोन नामा?
ओ हायो नोंथां
बैसागु होनना बुङोब्लाथ जोंना गिबियावनो मोसौनि बैसागु जायो। नङा होमबा नोंथां?
ओ
मोसौनि बैसागु बायदिनो गिबियैनो जों मोसौखौ माबानो थु मोसौखौ थुखैयो ओमफफ्राय मोसौनि थाखाय जोङो ला लाव फान्थाव हालदै थाइखा बैयो बेखौ हायो आरोना।
ओ
ओमफ्राय हानानै जोङो बेखौ माला सुनानै गोदोनायाव गानहोनाय जायो ओमफ्राय सारायनि हांगार आरो देबसिनि हांगारफोरखौ हख'नानै बि मोदोमाव गासिबो मोदोमावनो माबाजों इदिनो औवा हासुंखौ दानना नै इजों फुननाय जायो आरो बिखंङाव
ओ
ओमफ्राय बेबायदिनो जायो आरो ओमफ्राय जोङो सबाइ गोरान एवनानै जाहोनाय जायो आरो मोसौनो।
उ
खोनादों नोंथां ओमफ्राय मोसौ संनो बेखौ सबाय गोरान एवनानै जाहोखांनायनि उनाव बेखौ जोङो सिगांनाथ' बिदिनो दैमा दैसा सायाव लांनानै थुहैयोमोन दानाथ' बिदि गैला नालाय दाना न'नि फुख्रियावनो बिदिनो नङाबा दैख खरनि दै बेजोंनो थुखैनाय जायो आरो।
ओ।
बेखौ इदि थुखैखांनानै जोङो दुब्लियाव लांनाय जायो दुब्लियाव इदिनो दि गिलिरथि लावथि मोखोना मोखोना बिलाइ बेजों जोङो बुज्राव बुज्राव लांनाय जायो आरो।
उम।
इ मेथाइ खनलायनानै लाव जा फान्थाव जा होनलाय लायनानै मेथाइ खननानै लांनाय जा जायो आरो।
आ
ओमफाय बेनि उननिफाय माबा मानसिनि बैसागु इदिनो गेदेरा उन्दैनो बोर होनाय उन्दैया गेदेरखौ खुलुमनाय बेफोरबायदि माबा जायो आरो ओमफ्राय इदिनो मान होलायनाय
उम।
ओमफाय बिनि उनि ओमफ्राय इदिनो बै बैसागु बिदिनो बैसागु मोसानाय इदिनो
बोराय बुरैफोरा फार्स्ट मोसायो बिनि उनाव सेंग्रा सिख्ला ओमफ्राय बिनि उनाव गथ' गथायाइ बिदि मोसानाय जायो आरोना। मोसानाय समाव इदिनो हिनजावफोरा दख'ना गोमो गस्ला गोजा फालि गोजा लानानै समायना रमायना खर' बिबार लानानै इदिनो देलाय मालाय समायना रमायना देलायनानै बेफोरबायदि मोसानाय जायो आरोना नोंथांमोननि थिंजाय माबायदि जायो नोंथाङा एसे फोरमायदो दे।
जोंथिं बैसागु होनबा ना जों थिंबो इदिनो जमा जमा नो जमा जमा दख'ना गोजा गस्ला गोजा बिदिनो जोमग्रा गोजा गाननानै ओंखारलायो नालाय नोंथां।
औ।
इदिनो जोंनाथ' गथ'फोरनिफ्रायसो पासाय थायो नोंथां। गथ'निफ्राय गथ'फोर फार्स्ट मोसायो आरो सेंग्रा सिख्ला आरो बिहामजो फाथिया होनबासो उनावसो बोराय बुरै जोंना नोंथां आरो जोंना उमह आरो
न' गावबागावथ' गावबाागावनावथ' मो मोसायाखायो नालाय गावबाागाव न'खरावथ'
औ।
आरो आरो बेबथ' मान होलायनाय थायो नालाय। इदिनो माइरं इदिनो फैसा इदिनो मान होलायनाय जायो आरो नोंथां।
उम जोंनिथियायबो बिदिनो नखर नखर मोसानाय जायो आरो गा गामियाव न'खर बेसे दं बेनि गासिबो न'खराव नखरसे नखरसे हाबनानै मोसायो आरो ना ओमफाय बे जाय नख न'खराव मोसादों बे न'खरनि बिगोमा एबा न'खरनि मानसिफोरा इदिनो जोंनो अनसुंथाइ हरो बिदिनो माइरं एसे नङाबा फैसा एसे इदिनो हरो आरो जों बेफोर गामि गामि ओंखारनानै गोबां रां मोनो आरो ओमफफ्राय बे रांखौ जोङो उनाव बैसागु मोसाखांनायनि एसे सानसे साननै अखा खानायैसोनि उनाव जोङो गामियावनो मोनसे बहागि मेला खुंनाय जायो। जाहाथे ब -बे बहागि मेलायाव जों बयबो गावनि रोंगौथिखौ देखायनो हायो सोरबा बिदिनो बे बहागि मेलायावथ' मिथिखायो मा मा जायो गेलेनाय बादायलायनाय बेफोरबायदि गोबां खेला जायो आरो आरो मेथाइ खननाय बिदिनो खन्थाइ आवरायनाय बेफोरबायदि बिराद जायो आरो। आरो खारनाय बारनाय खाबादि गेलेनाय बेफोर जासैयो आरो इनिखायनो जोङो बहागि मेलाखौ खुंनाय जायो सोरबा- सोरबा रोंबाबो रोङिबायायदि थायोना बेफोरो जाहाथे बेफोरबायदि जायाबा रावबो ओरैनो देखायनोबो मोना जेरावबो बेनिखायनो गामियावनो फिसा फिसा बिदिनो बानायनाय जायो आरोना। आरो बिदिनो बैसागु बोथोराव बिदिनो फिथा फोरबो जानाय जायो। आरो बिदिनो जोंथ' न'खर न'खर मोसायोना बे न'खरनि मानसि फुरा मालाबा जोङो बिदिनो बेदर एवनानै जाहोयो जेरै दाउ ब्रयलार जों बिदिनो थालिर फस्ला अमा, बेदर फाजा सोरबा सोरबा गैयि फोरा बिदिनो फाफर -फाफर एवनाय बेफोरबायदि एवनानै जाहोयो आरो। दा जोंनो
आरो बैसागु बोथोराव बिदिनो मास मोनसेसो सिगां सिगां बिदिनो माइब्रानि जुमाय बे बेफोरबायदि माथानि जुमाय गोदै गोदै बिराद संना दोनो आरो जोंनि आबै -आबौ जों बेखौनो मोसानानै सोरबा फेबसि लोंग्राया फेबसि जुमाय लोंग्राया जुमाय लों लोंनानै मोसायो आरोोना ज' ज'नो
एनथारेस जायोना बिदिब्ला थाय इन्टारेस्ट जायोना नोंथां बैसागुआव ओं खोनादों नोंथां बैसागुआव इन्ट्रेस्ट जायोना नोंथां
आरो मोसानाया खाम, सिफुं, जथा, सेरजा लानानै ग्रोम -ग्रोम मोसानाय आरो बैसागु जायैनि मास मोनसेसो सिगां बिदिनो दाउ- दाउ खौवआव दंफाङाव बानानै खौवौ खौवौ होनानै गाबनाय बेफोरजों जोंनि गोसोआ बिराद गोजोननाय मोनो आरोना नोंथ जों बैसो बैसागु जायाबाबो बैसागु बायदि मोनलाय लायो आरोना।
उ
नोंथांमोननि थिंजाय बोरै बोरै जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
जोंनिथिंबो बे बैसागु मोसाानाय मोसानाय रां मोननायनायनिनो मोसाखांनानै रां मोननायफोरखौबो माखासे बिदिनो खाना साना बेदर बायनानै जासिगोन आरो माखासेखौ इदिनो बहागि मेलानि थाखाय दोनो नोंथां फैसाफोरखौ
अ अ जोंनाबा बिदि औ जोंबेफोरबायदिनो दोनो जाहाथे बेनि उनाव रायजोआव माबा मोनसे जाबा बिफोर फैसाखौनो माबायो आरो
जोंनाथ' नोंथां मा होनो गामियाव आसिगरसो नालाय नोंथां इदिनो माखासे ओं इदिनो माखासे जानायाव बाहायबाय माखासेखौ रायजोआव दोनबाय आरोबो जमा होनानो बिदिनो मेला मेलाफोर खुंनायफोराव बिदि बायला जोबोमोन आरो रायजोनि मा मा खामानि रायजोनि दालां बानायनाय बिदिनो रायजोनि मन्दिर सन्दिरला बानायनानै दोनो आरोना बानायनो थाखायनो
औ मोजां जोंनिथिबो बेफोरबायदिनो जायो।
उम
बैसागु बोथोर मोनफैयोबा बिराद गोसोखौ बिराद गोजोन्नाय मोनो आरो ना बोसोराव खनसे ल' जायो बैसागु बोथोरा।
ओ सेंग्रा सिख्ला रंजानाया केेस बैसागु बैसागुआव खिन्थु बयनाबो सेंग्रा सिख्ला रंजानाया इन्टारेस्ट जायो होनदां बैसागुआव।
औ बिराद ज' ज' इदिनो सोरबा सोरबाथ' - बेदिनो बैसागु बोथोर जायै समावथ' बिदिनो गोबां जों सेंग्रा सिख्ला सिख्लाफोरा गोबां गोजान गोजानाव फरायनो थाहैयो ओमफ्राय बैसागु बोथोर जाबा बिदिनो गासिबो न'आव फैफिनो बिराद इन्टारेस्ट मोनो आरोना ज' ज' रंजानो ज' ज' मोसानो।
ओम नोंथां नोंथां मोनथिंलाय न'खरफ्रा खैगरसो दङ?
औ।
दाव नोथां।
औ खोनादों नोंथां।
नोंथांमोनजों गामिया फिस ना गिददिर होनदां नोंथां?
जोंथियाथ' गामिया बिदिनो एसे गिदिर। इदिनो बारा गिदिरबो नङा इदिनो पन्सास घरसो जागोन आरो
बारा बिदिनो बारा गोबाव जायाखैना जोंनि बे माबाखौ गामिखौ माबानाया।
उम।
नोंसिरनालाय बैसागु बोथोर बैसागु मोसाबा माजों मोसानाय जायो? दानि जुगाव दानि दिनावथ' गोबां मानसिफोरा बिदिनो ओ बे खाम सिफुं सेरजा जथाखौ गारजोबनानै इदिनो ओ दिजे दे उम माबा बेफोरजोंसो मोसानो लाबाय नोंसां होननानै माजों मोसायो?
औ जोंनाबो नोंथां बिदिनो खाम सिफुंखौ इदेराव जिखुनु दल दलखौ लानाय जायो आरो मोनसे आरो बिदिनो बे दा दखानफ्राव मा होनो बि दिजेफोर बक्स माब फानला बायोना।
औ।
दखाननि बायनानैसो दामनानै मोसानाय जायो आरो नोंथां।
औ औ आ बैसागु बोथोराव सिगांनि दिनावथ' मालाय इदिनो गाननाय जोमनाया इदिनो दख'ना गोमो खौ इदिनो न'आवनो दानानै गानोमोन समायना रमायना गोमो खाालारनि बिराद गोबाव गोबाव जोरोमोन बिदिनो सानसे साननैनि गेजेरावनो गानोमोन आरो ओमफ्राय बिदिनो सोरबा अनजालिया गावनि अनजालियाव मोजां मोननाय सेंग्रानो बिदिनो आर'नाइ गामसा दानानै हरोमोन आरोना गोदोनि दिनाव दानि दिनावसो बेफोरबायदि गैलि दानि दिनाव हाथायाव बायबानो मोनो होननानै हाथायाव बाय आरोना गोबां आर'नाइ गामसा द दख'नाफोरबो नाथाय बेफोरो गोबा गोबा बारा मोजां जाया आरो साननै सानथाम जोंनो सिला बायग्रा आरोना बेफोर दड्रेसफोरा।
ओ
बेफोरबायदि जायो आरो।
बेबायदिनो बैसागु बोथोराव सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै गासिखौबो समायना रमायना गोजा जों गाननाय मोजां नुयो आरो ना नोंथां।
औ। आरो बिदिनो हौवाफोराबो बिदिनो गामसा गोथां गस्ला गुफुर फुर आर' समायना रमायना खालारनि आगर आर'नाइ लानानै बिराद समायना नुयो आरोना आखाइयाव गरि रानाय लायनानै मोसाबा
नोंथां
खोनादों नोंथां?
ओं खोनादों नोंथां
औ बेफोरबायदिनो आरो बोसोराव खनसेल' जायोना ओनिखायनो जों बे बैसागुखौ गाज गाजा गोमजायै खुंनाय जादों आरो गोदोनि दिनाव गोबाव समहालागै जायोमोन बे बैसागुआ नाथाय दानि दिनाव बारा जि गैला दानि दिनाव गोबां मानसिफोरा फरायनानै साख्रि ख्रि मोननाय मोनजोबनाय जाबाय बिदिनो सोरबा सोरबा बांसिन गामियाव साख्रि मावजोबनाय जाबाय बिनिखायनो बांद्राय सोरबा सोरबा टाइमखौनो होनो हाला आर ना बेफोरबायदियाव उम।
दे होनोमबाना नोंथां समाबो जाास जाबाय दोनथ'नोसै खोमा नोंथां?
औ दोननोसै दे होनबा
ओ
आं आं माबानो खालामै